अ आंना मानोबा गेजेरावहाय हें जाना होदोंमोन आरो नोंथां अ खोनादोंना नोंथां? खोनादोंना? माने आंसो मबेलावहाय हें जादोंमोन आरोना नोंथां
अ
अ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं?
अ जिराय
आङो इदिनो उम उम आंबो एदिनो जिरायना दङ आरोना नोंथां
अ नोंथां ओमबा दिनि जोङो मानि सायाव रायलायनो आखायाव लादो?
ओ बर'फोरनि संनाय खावनायनि बागै रायलायनोसै नामा नोंथां?
अ दे रायलाय जागोन दे। नोंथां होनबा नोंथाङाबो बुंनो हागोन नामा जोङो जोंनि जोंनि बर'नि ओंख्रिफोरनि मोननैसो माबायदि सङो आरो मा मा सङो बुंनो हागोन। नामा?
आंथ संलायखौ बारा मिथिया होनबाबो एसे एनै मिथिगौ आरोना नोंथां। ओ बर'नि ओंख्रि होनबा- जोङो जेरैबादि सबाइ ओंख्रि। ओ सबाइ ओंख्रि, ओ माहोनो अनल्ला ओंख्रि।
नाफाम बाथोन बिदि आरो बायदिसिना दंबावो बख्लाम ओंख्रि बायदिसिना दं आरोना नोंथां ओमफ्राय उम। नोंथाङा सबाय ओंख्रिया मादि सङो मिथिगौ नामा?
औ मोनथियो। फार्स्टावनो जोङो सबाइखौ। ओ जों गिबियावनो समबाइखौ सुनानै लाग्रोबाय बा जेनबा गथायै दंबा एयो बा बेखौ उननानै लाग्रोनांगो माने अन्थाइ
उम।
रुना लाग्रोनांगौ बिनि उनावहाय जों सुनांगौ सुनानैहाय रुग्रोना लांगौ आरो। रुग्रोना लानानै एसे रुइबाथाय खारै होनांगौ खारै हो खांनायनि उनावहाय जेनेबा नोंनि गोसो जोङो माजों सङो बेदरजों संनो हायो। मेवाइजों संनो हायो नोंनि गोसो आरो ना मा माजों स नो हायो उनावहाय खारै होखांनायनि उनाव संख्रि बानलु देनानै दि होनानै मस्ला मस्लि होनानै। उनावहाय बेदरफोर एवनानै होनानै बेजों संनाय जायो आरो।
इदिनो सङो संनायालाय एसे माने मा होनो मालाबा ना गोरानजों सङो मालाबा ना गोथांजों मालाबा बेदरजों बे सङो आरो
अ निजा निजा माबायाव सङो